औ खोनादों नोंथां।
अह गोजोन फुंबिलिनि गाहाम गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय।
औ औ गोजोन फुंबिलि
औ दा जोंङो नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोहोनानै माने बे फनखौ हरनाय जादोंमोन आरो। दे औ बे आयडयानो जाहैबाय जों रंजालि बैसागु फोरबोनि बागै एसे माने सावरायनो होननानै नोंथांजों दान्दिसे सम हर दे नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन।
औ दा रंजा रंजालि बैसागु बा फोरबो होननानै बुङोब्ला जों बेखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने फालिबोबोदोंमोन। बेखौ बर'फोराल फालिया माने आसामनि गुबुन हारिफोराबो फालियो।
औ
औ दा बेखौ बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा माबोरैहाय फालियो।। बा मा रोखोमै फालियो बेनि बागै एसे सुंदयै नोंथाङा फोरमायगोन नामा?
औ आं हागोन फोरमायनो जों रंजालि बैसो बैसागुखौ होननो थाङोब्ला ब'रनि देरसिन फोरबो होननानै हिसाबै लायोब्ला जों मोनथिनो मोनोब्ला रंजालि बैसागुखौनो जों बर'नि देरसिन फोरबो होननानै मोनथियो आरो नङा होनब्ला? नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ जों रंजालि बैसागुखौ माबोरै फालियो होननानै लायोब्ला जों रंजालि बैसागुखौहाय मोननै रोखोमाव मोननाय जायो। जिथु मोसौ मोसौनि मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु जों मोसौ बैसागु बुंनो थाङोब्ला जों फुङावनो सिखारनानै धुबजों मोस मोसौखौ आङो जिथु माला गानहोयो बेवहाय बायदि रोखोमनि जों मैगंफोरखौहाय जायखौ नुनो
खोनायाखै नोंथां।
बेजोंसो
औ औ नोंथांनिया बारा साउन्डआ मोजाङै खोनाफायाखै माने
लावखार मेथाइ रोजाबो जिथु मेथाइयानो जाय हायो बे मेथाइखौहाय जिथु लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा होननाय मेथाइखौ मेथाइ खननायखौ जों खोनानो मोनो बा नुनो मोनो
औ
जों बिनो औ ओम बिदिनो मोसौखौ थुखैयो आरो बिदिनो जों बैसागोनि मोसौ बैसागुखौ बोसोरनि लास्ट दिनखालि बा जोबथा दिनखालि जों बे मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो जों नै खाथियाव थांनोसै मानसि बैसागु जिथु बोसोरनि सेथि दिन सानखालि जों बेखौ फालिनाय जायो आरो सेथि सानखालि बोसोरनि जिथु बोसोर गोदान बोसोर गोदानखौहाय जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लै दुगै लोबै बयबो गावनि बाथौखौ बाथौ फुजा खालामनानै जिथु इसोरनियाव बा बाथौ बोराइनियाव बोर बियो जिथु बोसोरसे मानि जोंखौ मोजाङैनो लाखिबाय आरो नैबे गोदान बोसोरखौबो बारहोहरदो बिदिनो रंजा खुसियै होननानै इसोर औ बोराइ बाथौनियावहाय जिथु बोर बियो आरो बिदिनो उन्दैफ्रा उन्दैफ्रा गेदेरफोरनिफ्राय गेदेरफोरखौ बोर लायो गेदेरफोरनिफ्राय बोर लायो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो बिदिनो गिदिं गिदिंनो उन्दैफ्रा गोबां बिदिनो गेदेर गेदेरफोर
एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नामा नोंथां नोंनिया हेलौ हेलौ
नंगौ नोंथां
औ नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नामा नोंथांना हेलौ
हेल'
औ नोंथां माने खोनाफैयाखैमोन औ खोनाबाय दे
औ औ जिथु जों आं होनदों जिथु मोन बिदिनो गोबां हानजा लायो हानजा मोसायो बैसागुनि बागर जों बैसागुखौ फालिनायखौ नुयो गोबां बोराय बुरि बोराय बुरि हानजा सेंग्रा सिख्ला हानजा बिदिनो गथ'फोरनि हानजा जों मोसानायखौ नुनो मोनो बोराय बुरि ज' ज' आरो बिदिनो हानजा हानजा मोसानायाव जिहेतु जों गोबां बिदिनो दामजुफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै दामजुफोरनि जों मुं थिसननो हायो मोननैसो जिथु खाम जथा सेरजा सिफुं बिदिनो गोबां बिदिनो दामजुफोरखौ बाहायनाय जायो जिथु रैस सुमै दें खोजों जों बे बोसोर गोदान बा जोंनि बैसाग सागु फोर्बोखौहाय जों बिदिनो रंजा खुसि रंजा खुसियै जों फालियो फालिनाय जायो आरो बेजोंनो बयनिख्रुइ बयनिबो न'खर न'खर थांनानै जों बेबायदिनो मोनफ्रोमनि न'खराव साफ्रोमनि न'खरावबो जों मोसाहैनाय जायो रंजा खुसियै औ बेफोरावनो जों गोबां बिदिनो गोबां मेथाइ खननायफोरखौ नुनो मोनो सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय बिदिनो गोबां बारदै सि ख्ला बारदै सिख्ला फैनाय जों गोबां बिदिनो रोखोमनि मेथाइ रोजाबनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि। आरो औ बेयावनो जि थु न'खरनि जिथु न'खरनि जिथु बिगोमाया जिथु बेयावनो जानाय लोंनायनि माखासे जगार खालामो जिथु जोंनि हारिनि जानाय लोंनाय जिथु जों लोंनायाव थाङोब्ला जिथु जों गोबां बिदिनो लोंनायफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै लोंनायाव थाङोब्ला जों गोबां बिदिनो रोखोमनि लोंनायफोर मुवाफोरखौ नुनो मोनो। जेरै माथानि माथानि जौ आरो औ माइब्रा बिदै औ आरो बिदिनो जौ गोरान जौ गोरानखौ बारा एस बां बाहायनाय जाया आरो बिदि जिथु फोर्बो आवहाय जि थु जों बिदिनो माथानि बा जों माइब्रानि जौखौहाय बांसि सिन बाहायनाय जायो आरोखि नङा होमब्ला? औ बिदिनो आरो आंनि थिनायाव बेफोरबायदिनो आरो गोबां बिदिनो जानाय लोंनायजों गोबां बिदिनो रंजा खुसि जिथु रावनिबो जिथु गोसोआवहाय गाज्रि गाज्रि गोसो खौ लानानै जिथु मोसाया लाबानो बयबो बिदिनो रंजा खुसियै मोजां गोसोजों लानानै गावनि गोथार जिउजों गोथार गोसोजों लानानै बिदिनो बर'फ्रा रंजा खुसियै बैसागु फोर्बोखौहाय एंगारनानै फालिनानै एंगार हरनाय जायो आरो आंनि मोनथिनाय मथेबा नों थाङा मा बुंनो सान
औ औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाय गासै बाथ्राफोरानो सैथो। दा आं आंबो बेखौ नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो बे-बेदिनो मोनथिगौ आरो। बर'फोरा जे बेखौ गोदो गो दाइनिफ्रायनो फालिबोदों दासिमबो फालिबोबाय दं।
औ औ।
ओ गोदोनि रंजालि बैसागु फालिनायजों आथिखालनिजों एसे माने सोलायनायखौ नुनो मोनो आ रो आं बेखौ फंनैसो बुंनो होनना सानो। माने गोदो गोदाय बर'फोरा जे खाम सि फुं जथा सेरजा लानानै मोसायोमोनना, मोसायो मोनना थाय आथिखालाव माने ओ खायफा खायफा गामियाव जोङो माने खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै मोसानायखौ नुलिया आरो। माने औ बे गोदान मुगा बेयाव माने खायसे खायसे मा होनो बे केसेद केसेदजों दामनाय दाम‌ ज मुवाफोर औ औ बेफोर मुवाजो जों माने बो रंजानायखौ नुयो आरोना। ओमफ्राय बेफोरबायदि रंजायो। -ब्ला जोंनि हारिमुनि सिनायथिफोरा। बा ओ जि बैसागुनि फोरबोनि नेम बैसागु फालिनायनि नेम बे बेफोर माने लासैनो गैया जालांगोन आरो।
औ औ गोमोरलांनो हमगोन आरोखि।
बेफोरखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोङो माने आगोलनि बायदिनो जे बयबो गोदोनि बायदिनो दख'ना गाननानै। आरो हौवाफोरा गामसा आर'नाइ ओरै फालि लानानै बे गोदोनि बायदिनो। -बुं सेरजा जथा लानानै मोसा। फेमास। थायोफिनोब्ला माने जोङो मा जोंनि हारि हिसाबै जोंनि मोनसे सिनायथिखौ लाखिनो हागोन आरो इउन समफोराव नां।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बेखौ माने एसे सोलायनाय नुदों आरो, आङो माने
औ।
खायसे खायसे गामियावथ' दासिमबो मोसायो खाम सि -फुंदोंनो मोसायो औ ना। नाथाय खायसे खायसे गामियाव बेफोरबायदि माने दामजुजोंबो मोसानाय नुदों। औ औ। केसेटजों मोसानाय दा बेफोरनि सायाव माबाफोर एसे राहा लानायनिफोर बाथ्रा बुंगोन नामा नोंथाङा?
राहा लानायनि बाथ्राफोर औ जों बिदिनो गावनि हारिनि बिदि बिदिनो बेफोरबायदि दामज्रु मुवाफोरखौ जों दामनांगोन मानो होनब्ला सानसे सम बेफोरो जों गोमोरलां गोमालांनायखौ जों हमना हमदांनो मोनो जिेतु बिदि। जोंनि दामज्रुफोरखौ जों बाहायलाङाब्ला। जों बे बेफोरबायदि गोमानायखौ जों खोमानो गोनां जागोन आरो जितु जों बाहायलाङाब्ला। जों सानसे सम जोंनि बे दामजु। फ्रा गोमालांनो हमगोन आरो बिदिनो जों गोबां बिदिनो गोमालांनायखौ मोनदांनो मोनगासिनो। नो जिथु बिनि जाहोनानो जादों जों बाहायनो हमला गोबां बिदि जोंनि हारिनि दामज्रुफोरखौहाय नङा होनब्लासो औ औ बे बेखायनो जों बाहायनांगोन जोंनि हारिनि दामग्रा देग्रा आरो दामग्रा देग्राल' नङा जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोङो साफ्रोमबो मानसि माहारियानो बाहायनांगोन जोंनि बर' हारिनि जिथु गाननाय जोमनाय जिथु दख'ना आर'नाइ बिदिनो गामसा बायदिसिना बेफोरखौ जों बाहायनांगोन आरो नङाब्ला सानसे सम बेफोरखौ जों खोमानो गोनां जागोन आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा?
औ औ समाबो जाबाय नोंथां दा नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां दा जोङो औ औ दा बेखिनियावनो दोन्थ'सै नोंथां औ गोजोनथों नोंथां।